उम औ ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
हागोन हागोन हागोन नोंथां हागोन।
ओ नोंथां बिदिब्ला ओ नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन हागोन हागोन नोंथां हा
औ। बिदिब्ला नोंथाङा माबे माबे जायगायाव दावबायखो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
अ नोंथां आंथ' बिदिनो नोंथां बिदिनो गोबां जोंनि रायजोनि गे गुबुन गुबुन बिदि जिल्लाफोराव जायगाफोराव गिदिंबाय। लोगोसेनो ओ बो गुबुन हादोरावबो थांबाय खेबसे। ओ आरो ओ मोनसे जोंनि खाथिनि रायजो बेयावबो थांफेरदों आङो। बारागैनो आं गिबि गिबियावनो जोंनि बे साखाथियावनो थानाय जोंनि बे भुटान राय ओ भुटान हादोराव
औ नंगौ नोंथां।
थांबाय आङो बिदिनो आरो बेयाव भुटानाव थांना आं जोबोर गोजोननाय मोनो मानो होनब्ला बेहाय ओ गासैबो हाजो हाला बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बुफुंनाय बे भुटाना ओ आरो लामा फ्रा मोजां बेनि टाउन सेराबो मोजां बेयाव थांबा गुसु निजोम मोनो अ' अ बेयाव हाय हाल्ला गैया हाय हेला जेबो खोनानो मोना आरो बे हादोरा कार्बन फ्रि हादोर बेवहाय आरो बिनि मानसिफोरा जोबोर मोजां आरो मानसिफोरदो मिलायो मोन सि आलासिफोरखौ सिबिनो रोंगो बिदिनो आरो आं औ आं बिदिनो मोजां नांदो बेयावाय थांनानै आरो लो ओ बिसोरनि लोंनाय जानाय फो फोराव मोजां
औ नोंथाङा ओ बे जायगायाव बेरायनो थांनानै नोंथाङा माबाफोर गियानफोर सोरजिनो हादों नामा नोंथां?
औ गियान गियान होनब्लाथ' बेवहाय मोनसे आं ओ मोनसे माबा सोलोंदों डिसिप्लेनखौ सोलोंदों आरो। ओ बे बिसोरनि बिस- बिसोरनि जेरै लामाफोर बारलबोला जेब्रा क्रसिं थायो बे जेब्रा क्रसिं जिथो बारो नांगो गो आरो लामाफोरा रं साइडथिं थांनो मोना लामा बाय लामा थांनांगोन आरो बेयाव बेयाव हरन दामनो मोना
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा ओ बे जायगायाव दावबायनाय सम समाव नोंथाङा बेबायदिनो ओ न'खरनि सुबुंफोरजों थांदोंमोन ना बेबायदिनो लोगोफोरजों बेरायनानि बेरायनो थांदोंमोन नोंथाङा?
अ'लआं लोगोफोरदो थांदोमोन अ' जों माखासे लोगो फोर ज' जाना थांदोंमोन आरो जों अ बेनिफ्राय आरो जों आं एसे भिथोर टाउननिफ्राय आरो जों भितोर गामियाव थांदोंमोन आङो
औ औ औ।
टा-टाउननिफ्राय फै तोराव थांदों बेवहायबो बेफोरबायदिनो बिसोरो हाजोनि जिं जिंफोराव हाजो सायाव बिदिनो फिसा फिसायो हा दखर दखरफोराव आबाद मावो बिसोरो ज' आाबाद मावो आरो बिसोरनि न'फोरा जोबोर गोजान गोजानाव हाजो सायाव
नंगौ ओ नोंथां ओ ना नोंथाङा बे जायगायावथ' बेरायनो थांफेरबाय नङा होमबा? बे जायगानि ओ माबायदि थासारि बा बिसिनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय नोंथाङा माबाफोर ओ बे बेबायदिनो नुदों नामा नोंथां?
औ। बे बिसोरनियाथ' बिदिनो हारि राव होनबोब्लाथ' बि बिसोरखौथ' भुटानिस बुंनाय जायो बिनो बिसोर बिनि गेजेरावबो बिदिनो मम्फा दोङो आरो बेयाव मम्फा बिसोरनि बुद्धि सिबिग्राफोर मम्फा हारिनि सुबुं दं आरो बिदिनो खानैसो बिदिनो दङो आरो लोगोसे नेपालिफोरबो दङ' गोबां नेपालि ओ भुटानिस मिक्स जाना दं बेहाय भुटानाव थांब्ला आरो बिस बिसोरनि ओ ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय मुंखौ आं एसे बावहारबाय बिसोरो गावसोरनि ट्रेडिसनेल द्रेस सखो गानो।
नंगौ नोंथां
औ। आरो बिदिनो इयाव ओ बेयावबो भुटानजो लोगोसे आं अरुणाचलाव खेब से थांबाय ओ अरुणाचलावबो ए अ बे एखे रोखोमनिनो फ्राय एखे सुबुंफोरखोनो मोननाय थाङो जेरै होनबा जोंनि अ अ मम्फा सुबुंफोरखौबो जों अरुणा- सलावनो मोनो बे भुटानिस सुबुंफोरखो सुबुंङआ होन एखे धोरोम आजावग्रा बिसोरबो। बिसोर एखेे मोनो आरो बिसोरखौ आंबो उरुणाचल-अरुणाचल लाबो बेफोरबायदिनो हाग्रा-बंग्रा, हाजो-हाला, बुंफुनाय गासिबो हाग्रा गोजा।
औ नंगौ।
आरो जोबोर निजम बे जायगाफोरा बेफोरावो न'फोरा अरुणाचलाव गोजान-गोजान थायो गामि न'फोरा आरो बेफोर ओ गोबां आबाद मावो। बिनि मानसिफोरा बेनो हाजो जिं जुम आबादखौथ' मिथिखायो नोंथाङा?
औ आं मिथिगौ।
खौ बांसिन मावो बिसोरो आरो गावसोरनि नांगो जेरै फिथाइ सामथायाइ जा बिसोरनि मा होनो मैगं-थाइगं जा बिसोर गावसोरनो माव नानै दिहुनो आरो बेहाय। मालाय जायगानिफ्राय लाङा आरो बिसोरो बायनानै जानाय लोंनायफोरा ओ आरो बिसोरो बांसिनानो बिदि जुखाम-जुखामबो गायो। आरो जुखामनि बिसोरो जुखामनि जौ बानायो। जों ओ जों जेरैबायदि माइरंनि फ्राय जौ बानायो बिसोरो ओ अरुणाचलाव जुखामनिफ्राय जोङो जोंनि बायदिनो जौ बानायो आरो। अ बिदिनो आरो आ आं थांनानै बे अरुणाचलाव आपेल बिफां नुदों आङो। ओं आपेल बिफां नुदोंबाबो आपेलखौ जानो मोनासै। आरो बे-बे समाव आपेला थायखांबायमोन आरो जोब्बायमोन आरो बे समाव जेब्ला थांदोंमोन आं गोजां बोथ थांमोन ना बे समाव जोबो आरो
बिदिनो नोंथां गासिबो सुबुं माहारियानो दावबायनानै मोज मोजां मोनो नङा हबा नोंथां ओ जोंना गासिबो सुबुं माहारियानो बा जेरै जायगाखौ जों नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो। बेबायदिनो जोङो आथिखालावथ' जोंना गोबां सुबुंफोरानो दावबायो नङा होमबा? बेबायदिनो नोंथां। औ बेबाय बिदिनो आथिखालावथ' जोंना गोदोनि बायदि ओ थाबायनानै जोङो दावबायनायखौ जों नुनो मोनला बा बेबायदिनो आथिखालावथ' जोंना गोबां ओं हा हान्थिनो थाखाय दावबायनो थाखाय जोंनो गारि-मथर गोबां दंसै नङा होमबा नोंथां? ओ आथिखालाव बेबायदिनो बेरायनो थांनायफोराव बेबायदिनो दावबायनो थांनायफोराव बे बेनो जोंना लामा - सामाफोराव गोबां जाब्रबथाय ओ जानायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो नोंथां
आथिखालावथ' जोंना दावबायनाय समाव बेबायदिनो दावबायनो थांबाय थानाय समाव जोंना बेय बेबायदिनो ओ गोबां सुबुंफोर बा सिखाव दाकेट बेफोरबायदि दंलाबाय नङा नङा होमबा नोंथां? आथिखालाव ओ औ बिदिनो नोंथां दावबायनो थांनाय समाव जों लामा- सामाफोराव गोबां फैसा सिखांना लाखिनाय, बा मबाइल सेखना लाखिनाय बेफोरबायदि गोबां जाफ्लेबाय थायो नङा होमबा? ओ बेबायदिनो बेफोरबायदि दावबायनाय समाव आङो बे बे जाथायनिफ्राय एसे सांग्रां जानानै थानाया मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां। ओ औ बेबायदिनो नोंथांओ बेबायदिनो गोबां आथिखालाव गोबां गारि - मथर जानायनि जाहोनावबो गोबां सुबुंफोरानो एक्सिडेन्ट फोर जानानै गोबां ओ गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जों खोमाना खोमाना लानायखौ जों नुनो मोनदों नङा हबा नोंथां? ओ बेफोरबायदि दावबायनो थांनाय समावनो बे बेनिफ्राय जोंबो एसे ओ बेरायनो बा दावबायनो थांनाय समाव एसे सांग्राङै थांनाया मोजांसिन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ आथिखालाव बिदिनो गारि मटर बांबाय आरो बेयो बिदिनो जोंङो मिथिंगायारि जों सम्पदफोरखौ मा होनो ओ मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जेरैबायदि जोंङो बाहायबाय दं माबा खामबाय दं गुबुंले खालामबाय दं बेफोरनि जाहोनाव बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां ओ दावबायनायाव दा दाखालिबो अरुणाचलाव बेफोरबायदिनो दावबायनाय थांनायाव बिदिनो लेन्डस्लाइड जानानै हा गिसिखांनानै हाजोनिफ्राय बिदिनो गोबां सुबुं थैदों बिदिनो बिदिनो जाबाय थायो मिथिंगायारि जाब्रबथायबो लोगोसे बे आरो गारि मटरदो सौग्रोनानै बिदिनो जायो आरो आं सानो दे बेफोराव थांबोला मानसिफोरा सांग्रां जाना थानांगौ आरो ओ गारि मटर सलाय बाबो ओ मामोनो‌ बेफोरखौ ओ लोंनाय लोंनानै सालायनांङा बेफोरखौ
औ नंगौ नोंथां औ औ बिदिनो नोंथां आंबो दाख्लैबावैसो जों शिलं थांना फ्राय थांदोंमोन नोंथां दावबायनो ओ बेबायदिनो शिलंङाव जोंङो ओ बेबायदिनो मोनसे वार्ड ओ एलिफेन्ट पर्ताव थांदोंमोन आरोना नोंथां ओ बेयाव ओ नों थां बेबायदिनो गोबां ओ बिसोरनि राव हारिमु गाननाय जोमनायजों जोंनि ओ जों थानाय ओनसोलनिसाय ओजों जोंना ओ बेबायदिनो हाजो ओनसोलाव जोंना गोबां उम गोबां उम गोबां गोबां बेबायदिनो ओ आ बेलेग बेलेग आरो नोंथां बेबायदिनो बिसोरनि राव हारिमु रायज्लायनाय बा बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरा बेबायदिनो नोंथां थां बे एलि पेन्ट फल्डआव मोनसे समायना मा दैबाज्रुम मोनसे दंङ' नोंथां बे एलि पेन्ट फल्डआव ओ बेखौ नायनानै जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बेयावनो गोबां रोखोमनि सु बुंफोर दा गोजान गोजाननि सुबुंफोरा दावबायनो फैनानै ओ बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर दावबायनो फैनानै नै लोगो मोनदों नोंथां बेयाव गोबां रो खोमनि गोबां सुबुंफोर ओ बेबायदिनो गोबां जाथिनि सुबुंफोर गला होफैनाय जों लोगो मोनदों ओ बेबायदिनो मोनसे से सोलायनाय नुदों जे बिसोरनाव गावसोरनि हारिनि द्रेसखौबो जोंङो बेफार फालांगि खालामनायखौ नु नुनो मोनदों आरो नोंथां मानो होननानै बुंङोब्ला नोंथां बेयाव गावसिनि हारिनि द्रेसखौ जोंना बिसोरो ओ गोबां ओ बेफार फालांगि बा जोंना दसे सम गानथ'नो होनानै साव गारि सेबखांनायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां बेबायदिनो जोंङोथ' बेदिनो गोबां गावसिनि द्रेसखौबो एसे बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ बेयाव थानाय गासैबो सुबुं माहारियानो जोंना ओ ओजों बेबायदिनो हाजो ओनसोलाव गोबां ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि बायदि नंङा बिसोरनि ओ बिसोरनि सुबुं थानाय बा बिसिनि थानाय जायगा बिसिनि गोबां न'फोरानो हाजोआव आरोना नोंथां। बेबायदिनो ओ औ हाजो बेबायदिनो बिसोरनि गाननाय जोमनायफोराबो बेलेग बेबायदिनो जोंना सिशलंआवथ' गोबां नायनो लागा गोबां ओ बेबायदिनो समायना ओ जायगाफोर दंङ' नोंथां बेबायदिनो नोंथांङा औ शिलंआव बेबायदिनो गोबां जायगाफोर बेरायनाय जायगाफोर नों मख'नो हागोन नामा नोंथां?
मख'नो होनबाथ' आं ओ इदिथ' आं शिलंआव ओरैनो मबाइलफोराव जानबुफोराव नुदों आंङो आं शिलं थांनाय जायाखै अ शिलं एरैथ' हेंगिं ब्रिडसआ दं दंफांनि दावबायनो गोनां ओमफ्राय दाउखि दाउ खि दं।
उम औ औ थारैनो नोंथांङा बेफोर जायगायाव थांफेरनो मोनाखै नामा नोंथां?
आं थांफेराखै माने बेयाव आं थाङाखै दे आं एसे मोजां मोजां जागा लकेसन नायनासो थाङो आं माने। जेराव जे जेनि सुबुंफोरा ए मोजां जेराव थांबोला जेबो सिखाव दाखेत जाया जेराव जेबो जाया माने बेफोरबायदि जायगायाव थाङो जेरै बेयाव अरुणा अरुणाचलाव जोबोर मानसि फ्रा मोजां नों जेरावखि थाया मानो रावबो जेबो बुङा न'आव लेंना लांनो जाहै लोङो नाथाय शिलंनिया एसे ओ माबाया बारहावाया हामानो बेनि थाखाय आं थांनो बायो आरो बेहाय।
औ औ औ बेबायदिनो ओ खोनादों नों थां बेबायदिनो दसे दसेनो जोंना जाब्रब ओम जाब्रबथाय जानायखौ जों मिथिनो मोनदों ओजों शिलंआव ओ दसे दसेनो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरखौ जों बुथारनाय बेबायदि खोनानो मोनदों ओ बेफोर बेफोर थारैनो सैथो नोंथां ओ बिदिनो ओ बेबायदिनो जोङो शिलंआवबो बेफ बेरायनानै गावबा गावनि गोसोखौ गोजोननायखौ लानो हायो आरो नों थां। बेबायदिनो नोंथां ओ गासैबो सुबुं माहारियानो दावबायनानै औ नोंथां ओ जोंनाबो समा जाना फैबाय। औ नोंगौ नोंथां। औ बिदिब्ला जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
अ' दे दे नोंथां उम।